हेल' नोंथां
ओं ओं नोंथां नोंथाङा खोनागासिनो ना
खोनादों नोंथां औ
ए दा जोंनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनो लुबैदों नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो फोरमायनानै होदो
औ नोंथां बिदिब्ला आं एसे फोरमायदिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि बयनिबो गुदि सोलोंथाइया जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउनि थांना थानाय बा जिउ दैदेननायनि सोमोन्दै जोङो गोबांथार माखासे गियानफोरखौ जों मोननो हायो आरो सोलोंथाइ लायोब्लासो जोंहा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आखा फाखा जोङो जानो हायो जायफोरनि जिउआव सोलोंथाइ गैया बैफोर सुबुंफ्रा दिनैहाय गाव गावनि बुंथिफोर बा गाव गावनि साननाय हनाय बेफोरखौहाय दिनै मोगथां मुलुगावहाय गोसार होनो बिसोर खाबु मोनाखै मानो होनोब्ला जायफोर सोलों थाय गोनां सुबुंफोर बैफोरो सुबुंफ्रासो दिनैनि मुलुगावहाय बांसिनै थांना थानायनि माखासे राहाफोरखौबो दिरुननानै लानो हादों बा समाजावबो बांसिन जायगा मोन्दों थिग बेबादिनो जोंनि जिउआवबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जोनोम जाजेननाय लानानै जोंहा सोलोंनांगौनि गोबांथार माखासे गियानफोर थानांगौ बा सोलोंनांगौ जेरै जोंनि सोलोंथाइनि फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जों बिमाखौनो लाग्रोनाय जायो जेरै राव रायज्लायनायनिफ्राय लानानै राव फोरोंजेननायनि लानानै थाबायनो सोलोंनाय बेनिफ्राय रायज्लायनो सोलोंनाय बेफोरनि गासैनि गुदियाव जों बिमाखौ होननानै बुंनो हायो नाथाय जेब्ला जोंहा लेखा फरानि बेलायाव जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंनिनो जाबाय नैथि बिमा बिफा होननानै जों जायखौ साननाय जायो बिसोरनि गिन गुवान आ गुन होनायनि गेजेरजों बिसोरनि गियान होनायनि गेजेरजों जों जोंनि थांना थानायनि जिखिनि लामा बेखौ जोङो सायख'नानै लानो हायो दा जायफोरनि जि सोलोंथाइ गोनां बैफोर सुबुंफोरा दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो लामा आन्दायनानै थायाखै गाव गावनि राहाफोरखौ गहाय बिथांमोनहा थिसननानै लानो हानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थिग बेबादिनो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइयानो जाबाय जोंनि बयनिबो गुदि जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मुलुगनि मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ जों मावनो हायो जेरै ओ गंसे न' लुनोब्लाबो जोंनो नांगौ सोलोंथाइ बा सासे डक्टर जानोब्लाबो जोंनो नांगौ सोलोंथाइ सासे इन्जिनियार जानो बाबो ना जोंनो नांगौ सोलोंथाइ सासे फोरोंगिरि जानोबबो जोंनो नांगौ सोलोंथाइ जोंङो नांगौ सोलोंथाइ दा बेनिखायनो बुंदों सोलों थायानो जाबाय जोंनि बयनिबो गुदि बे सोलोंथाइखौ नाग गारनानै जुदि जों गुबुन लामा लायोब्ला जानो हागौ जोङो जिउआवहाय सासे ओ जाफुंसार सुबुंजों जाहैयाबो जानो हागौ जायनि थाखाय गोबांथार जोंनि लाइ आथिखालनि लाइमोनफोरखौहाय जों नुनो मोनो ओ जायफोर लाइमोनफोरा बा जायफोर फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ नागारनानै गुबुन लामाथिं थांदों खायफाया निसानि लैथा गब'नानै थादों खायफा फाया मोजां मोननानै लिथायाव गब'नानै थादों बैसोर फरायसाफ्रा दिनैहाय ओ सोलोंथाइखौ लानो हायाखै ओ सोलोंथाइ ओ होसोनो बा सोलोंथाइ लानो जायफोर फरायसाफ्रा दिनैहाय ओ ओंखारबोदों बा सोलोंथाइ लागासिनो दं बैसोर फरायसाफ्रा गावनि बिमा बिफाखौ एबा फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय एबा सिबिनाया ओरैनो गोनां होनोब्ला जाय फोरोंगिरिफोरखौहाय जोङो गंसे मम बाथिजों जों रुजुनाय जानाय रुजुनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै बाथिया गावनो खामगारनानै जोंनो सोरांहोयो फोरोंगिरिफ्राबो थिग बेबादिनो जोंङनो गियान गुन होयो गावनो खस्थ' खालामनानै दा जायफोर फरायसाफ्रा दिनै फोरोंगिरिखौ बा खौ मान होदों बैसोर बाददि फरायसाफ्रासो दिनैहाय सोलोंथाइ बिथिङाव जौगासार जाहैनो हानायखौ खौ जों नुनो मोन्दों जायफोर फरायसाफ्रा दिनैनि समाव फोरोंगिरिफोरखौ मान होआखै सनमान होनआ सनमान होनो रोङाखै बैसोर फरायसाफ्रा दिनैनि दिनावहाय सोलोंथाइनि अनगायै गुबुन लामाफोरखौहाय लानो गोनां जादों बा सोलोंथाइ बि बिसोरो जाफुंसार सुबुं दिनै जाहैनो हायाखै दिनै जोङो नुनो नो मोनबोयो एल पि स्कुल निफ्राय लानानै ओ एम इ स्कुल हाइ स्कुल हायार सेकेण्डारि डिग्रि लेभेल बेफोरखौ दिनै बारग'बोबाय दा बैफोराव लोगो मोनबोनाय माखासे फरायसाफोरा बै समावहाय जोंनि बिमा बिफानि बोसोन बा फोरोंगिरिनि बोसोनफोरखौहाय लानो रोङाखै मोन जायनि थाखाय दिनै सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय आनजायलांनानै गुबुन खोमसि लामाजों बिसोरो दावगालांनो गोनां जादों खायफाया जुलि जादों बा खायफाया ओ लिभार मावनानै जानो गोनां जादों जुदि बिसोरो बै समावहाय ओ फोरोंगिरिफोरनि खोथाफोर बोसोनफोरखौ मोजाङै गोसोआव लानानै बा फोरोंगिरिनि बोसोनखौ खोनासंनानै सोलोंथाइ बिथिङाव मोजाङै ओ गोसो होनायमोनब्ला हय थबा दिनै माबा मोनसे जिउनि राहाखौ बिथांमोनहा दिहुननानै थानो हागौमोन बेनिखायनो जोंनि सोलोंथाइ जिउआवहाय जोंनि बिमा बिफा फोरोंगिरि आरो गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंनाया जोबोरैनो गोनांथार मा ओ फोरोंगिरिनि बोसोना बा बिमा बिफानि बोसोना ओ सासे
इसोरनि बोर सारस्रिनाय बायदि बिसोरनि बोर सारस्रिनाया जोंनि जिउआव जेब्लायबो नाङो होननानै जोङो ओ साननो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार माखासे गोनोखोआरि आदब खान्थिफोरजों गोदान गोदान मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो दिरुननानै लानो हा जों जेरै अख्रांजों बिरबायग्रा एयारप्लेन आरो लैथोजों सानस्रिगया जाहाज बिब्दिनो गारि म थर दिरुननानै जों लानो हादों आरो इन्टारनेट जों दिरुननानै लानो हादों दा जोंनि बे डिजिटेल मुगायाव जुदि जों सोलोंथाइ गैयालासिनो थायोब्ला जोङो ओ मेगन थासेयावबो जों खाना जागोन आथिं आखाइ थासेयावबो जोङो बेंगुरा जानानै थागोन। बेनिखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइ लानाया जोबोरैनो गोनांथार होननानै आं सानो। आरो जोंनि जिउआवहाय जों सोलोंथाइखौ लाखानांगोन अब्लासो जों जिउआवहाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो सासे जौगासार सुबुं जाहैनो हागोन। दा सोलोंथाइनि बिथिङावनो नोंथांखौ आं एसे फोरमायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय
औ जागोन नोंथां नोंथाङा सैथोखौनो बुंगोन जे जोङो सोलोंथाइ लानो ब्ला जों जिउआव थांनानै थानोब्ला सोलोंथाइनि जोबोद गोनां आरो सोलोंथाइखौ जोङो गिबियावनो बिमानि रावजों लाग्रोनाया जोबोद मोजां मानो होनोब्ला बिमानि रावजों जोङो जायखौ बांसिनै बुजिनानै मोननो हायो बेयो गुबुन रावजों बु जायनानै जों मोननो हाया। दा सोलोंथाइजोंहाय सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो लेखा फरायनायखौल' बुङा बेजों लोगोसे बिमा बिफानिफ्राय आखल आखु दानाय गेदेमा सुबुंनि बोसोन खोनासंनाय गिदिरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बेफोर गासिबो सोलोंथाययावनो थाङो दा आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे आथिखाल नि गोबां सुबुंफ्रा बांसिन नानो सोलोंथाइ गैयि नङा बयबो सोलोंथाइ लायो नाथाय दा गुबै जेंनाया जाहैबाय सोलोंथाइ लानानै बिथांमोनहा गुन गोनां सोलोंथाइ लाहैनो हा यैआवसो जों जेंना सोमजिबाय दा जोंनि बिमा-बिफाया सानोदि ओ फिसाफोरा फरायसालियाव थांदों एबा सोलोंसालियाव थांनानै सोलोंगासिनो दङ बिब्दि होननानै सानो नाथाय जोंनि फिसाफोराहाय बेसोर माब्लाबा माब्लाबा सोलोंसालियाव थाङालासिनो सोलोंसालिनि थांनाय नि मुङावहाय लामा सामा बेरायनाय टाउन सहर बेरायनाय बायदिसिना गाज्रि खामानियाव मुखुब जानाय दा बेफोर जोंनि सोलोंथाइ लानायाव बिराद हेंथा सोमजिहोदों दा बेजों लोगोसेयैनो बिमा बिफाया सांग्रां जानाय। जोबोद मोजां जे फिसाया फरायसालियाव थांनायनि मुङावहाय। सोलोंथाइ लादोंना लायाखै जे बियो। फरायसालियाव थांनानै ओरैनो बेरायगारदों नामा बेफोरखौ खौरां लानाया जोबोद मो जां आरो बेफोरखौहाय फोरोंगिरिनाव खौरां लाखुमा आरो हायोब्ला। गावनि फिसाखौहाय फरायसालिसिम दोनलां बा गनाय समाव। फरायसालि गनाय समावहाय फरायसालिनिफ्राय नायनाय बेफोरो गासिबो बै गाज्रि खामानि याव थांनायनिफ्राय ओ होबथानो हागोन जोङो। दा बेजों लोगोसेनो जोंनियाव मोनसे बिराद गिदिर जेंना दङ जे जोंनि बिमा बिफाया सानो। गोजौ सोलोंथाइ लालांनो हायोब्लानो जोंनि फिसाफोरा जिउआव साक्सेस जायो। जागोनथाइ एबा जाफुंसारगोन होननानै साननानै लायो बिथांमोना सानो जे फिसाखौ। बबे लामाजों फरायहोयोब्ला एबा माबायदि फरायहोयोब्ला फिसाया। जिउआव थाबसिनै साबसि जाफुंसार जागोन एबा। थाबसिनै साख्रि बाख्रि लानानै न'खर संसार सालायनो हागोन बिनि सो मोन्दै साननो रोङा। दा बिथांमोना सानो जे फराय आरो फरायबानो जायो बेफोरबायदि सानो नाथाय बिथांमोना गिबियावनो ओ माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनानै लानाया जोब मोजां जायो जे नाइन थेन एबा थाखोजि। थाखोसेनि उनाव जों मेट्रिक फरिखा होयो मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव जोङो। मोनथाम लामा जों मोननाय जायो जेरैहाय साइन्स आर्टस आर्स आरो कमार्स बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लामा दंबावो नाथाय जोंनि। ओनसोलावहाय बे मोनथामानो जोबोद ओ मख'जाथाव हिसाबै जोङो साननानै लानो हायो ओ दा बेवहाय फरायसाफोरा मा जायो साइन्स होननाय लोगो लोगो बिथांमोनहा बिगियान साइन्स बिगियान बिथां थांथमोना बिराद गिनाय सोमजियो आरो बिगियाना गोराथार बेबायदि साननानै लायो। बिनिफ्राय आर्ट आर्टसखौहाय एसे गोरलै होननानै सानो कमार्सखौ। बो फरायसाफोरा गोरा होननानै साननानै लायो। आरो बे गोरा होननानै साननानै लानायावनो बिथांमोनहा गावनि जिउनि मोनसे। ओ अपरसुनिटि बेखौ खोमनानै लानाय जायो। जोङो नुनो मोनो जे बांसिनानो आर्टसखौ लायो आर्टसखौ लानायनि जाहोनाव आर्ट्सनि स्टुडेन्टफोरा बांसिनै ओ। मा जायो बांसिन जायो जायनि जाहोनाव जोङो गोजौ ओ सोलोंथाइ लानायावहाय जोङो। मोगा मोगिया बांसिन खालामनांगौ जायो कम्पिटिसना जोंहा बारा जायो जोङो जुदि सस एबा कमार्स लायोमोनब्ला जोंहा बेवहाय फरायसा एबा फरायग्राफ्रा खम जानायनि जाहोनाव जोङो थाब थाब जिउ राहा लामाखौ मोननायनि ओ। सुबिदाया थायो जोंहा बेवहाय जेरैहाय जोङो। साइन्सयावहाय जों बर'फोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जौसेयाव नैजि थामजि पारसेन्टसोल' साइन्स लायो बेनि अनगायै जेसेबां दङ बांसिन माने आर्टसयाव थाङो माखासेया खायफाया कमार्सयाव थाङो आरोखि थेवबो जोङो बांसिनानो आर्टसयाव लानाय एथ जों नुनो मोनो बेनि बादि सैबो आर्ट्स फरायखांनानै बिथांमोनहा ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव ओ एम ए लाहैयो खायफाया रां रुफानि आंखालाव लाहैनो हाया आरो जोङो बांसिना नुनो मोनो जे जायफोर बिथांमोना आर्टस लानानै फराय दों बिथांमोनाहाय ओ बि ए फरायबाय थानाय समावनो गेजेरावनो आद्रा खालामनानै दोनो बेबायदि जों नुनो मोनो आरो नाथाय बिथांमोनखौ जुदि मोजां गाइड खालामग्रा एबा बोसोन होग्रा थानायमोनब्ला बिथांमोनहा गुबुन कर्सफोर लानो हागौमोन जेरै डिलेएड बिएड फोरखौ लानो हागौमोन नाथाय बिथांमोनखौ गियान होग्रा गैयिनि आंखालावहाय बिथांमोन ओ आर्टस लानानै
बस
गेजेर खनद'याव बिथांमोना गारनानै फैयो जोङो जुदि मिथियोमोनब्ला जे पि इउ पास जाखांनायनि उनाव उनाव जोङो दिलेट लानो होननै मिथिनाय मोनब्ला जोङो इसेबां जेंनायाव गोग्लैनाय नङामोन जोङो गोख्रैनो मा होनो फोरोंगिरि जानायनि जेनाखि दिलेट कर्स जों बेखौ लानो हागौ आरो बेखौ लाखांनायनि उनाव जोङो टेट आनजाद होनो हायो थेद आनजादाव जोङो पास जानाय लोगो लोगो जोङो फोरोंगिरि जानो हायो बेफोरबायदि जुदि जोंनि समाजावहाय ओ बोसोन होग्रा एबा लामा दिनथिग्रा थायोबा थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागौमोन आरोखि बिदि होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना आर्टस लानानै फरायदों बिथांमोनखौबो गियान होग्रा थानांगौ मोनसे